औ खोनाबाय नोंथां
माबोरै दं नोंथाङा? दासान्दि मोजाङैनो दंथ'यो ना नोंथां? औ खोनादों।
दा
दा सान्दि नोंथाङा मोजाङैनो दंथयो ना?
औ दंथ'यो नोंथां
ओ आंजों रायज्लायनो थाखाय दसे सम होनो हागोनना नोंथां?
औ नोंथां थारैनो हागोन।
अ आङो नोंथांनियाव मोननैसो सोंथि सोंनो नागिरदोंमोन।
नोंथां
ओ सोंथियानो जाहैबाय ओ जोंनि बर' आइजोफोरा ओ माबादियै दाउ अमा जि-जिबिफोर ओ फिनानै नखर सालायबोदों। बेफोरनि सोमोन्दै फंनैसो सो ओ फोरमायनानै होनो हागोनना नोंथां
औ थारैनो नोंथां फोरमायनो नाजागोन ओ बर' हारियाव गोदोनिफ्रायनो दाउ अमा बोरमा फिसिनानै न खरखौ सामलायलांनायखौ जों नुबोदों। ओ दाउ अमा बोर मा फिसिनायाबो बर'फोरनि मोनसे नागारनो हायै बाहागो। दाउ अमा फिसिनाय होननानै बुङोब्ला ओ बर' आइजोफोरा गोदोन गोदो-गोदाय दाउ आइजोखो दाउ अमाफोरखौ फिसिनानै गावबा गावनि नखरखौ सामलायलांबोनायखौ जों नुबोदों। ओ दाउ अमा फिसिनाया मोनसे ओ नागारनो हायै बर' फोरनि बाहागो ओ दाउ अमा फिसिनो थाखाय जोंनो गिबियावनो ओ जोथोननि गोनांथि जायो। दाउ अमा फिसिनो थाखाय जों गोबां जो थोन लानो गोनां जायो जेरैबादिहाय दाउ अमाखौ ओ आदार होनो थाखाय गुन्दैनि गोनांथि जायो। बेफोरबादिनो ओ दाउ अमाफोरखौ फिसिनानै ओ गिदिर जानायनि उनाव बेफोरखौ फाननानै ओ नांगौ गावबा गावनि नांगौ जानाय बेसादफोरखौ बे रांजों बायनानै नखरखौ सामलायलांनो हायो। ओ बर' आइजोफोरा बेबादिनो गोबां रोखोमनि ओ गावबा गावनि नांगौ जानाय मुवाफोरखौ बेफोरबायदि दाउ अमा फिसिनानै सुफुंनानै लायोमोन। ओ जों मोनथिखायो। जे बर' आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो जि दानानै लुनानै गाननाय जोमनायखौ नुबोदों दा जेने जि दानो थाखायबो गोबां रांनि गोनांथि जायो। जेरैबायदि हाय खुन्दुं बायनो थाखा हाय रांनि गोनांथि जायो बेफोरबायदि रांखौहाय ओ बर' आइजोफोरा दाउ, अमा, बोरमा फिसिनानै बेफोरखौ फाननानै फाननाय रांजोंहाय बे सि जि नांगौ जानाय हिसाननि मुवा बेसाद एबा खुन्दुंफोरखौ बे रांजों बायनानै लानायखौ जों नुनो मोनदोंमोन।
औ
बेफोरबादिनो गोबां ओ दाउ अमा फिसिनाय रांआबो नखरफोरखौ सुंथानानै लाखिबोनायखौ जों नुनो मोनदों। ओ आथ थिखालावबो बेफोरबायाददिनो गोबां गोहोम गोग्लैयो दाउ अमा बोरमा फिसिनाया। नाथाय गोदोनि बादि एसे खमायनायखौ जों नुनो मोनबोदों। अमा होननानै बुङोब्लाथ अमाया गासैबोनि न'खराव हा न'खरावनो मासे मासेयैब्लाबो थाखायो बर'फोरनि न'खराव अमा फिसिनाया मोनसे ओ एंगारनो हायै बाहागोखा ओ मोसौ फिसिनाय होननानै बुङोब्ला मोसौ फिसिनो थाखाय यै जोंनो गिबियावनो ओ जिगाब फोरनि गोनांथि जायो।
औ
ओ मोख मोसौ फिसिनायाबो मोनसे मखजाथाव खामानि। जेरैबायदिहाय बर'फोराथ' गोदोनिफ्रायनो आबाद मावनानै जाबोनाय मोनसे हारि। नङा होमबा नोंथां? ओ मोखौ फिनानै बर'फोरा ओ आबाद मावबोनायखौ जों नुनो मोनदों। जेरैहाय मोसौ हालुवाजों बरफोरा गोदो हालेवनानै आबाद मावनानै जाबो जाबोखायोमोन गोदोनिफ्रायनो। बेनि अनगायै बो गाय मोस सौआ जोंनो गाइखेर होयो। बेफोरबादिनो उम मोसौनि गाइखेराबोथ देहानि थाखाय जोबोर मोजांखा। बेफोरबादिनो बे गाइखेरखौबो फाननानै बर' आइजोफोरा ओ बे रांजों गोबां खामानियाव मदद मोनबोदों।
औ
नोंथाङाबो एसे फोरमायना हागोन ना? नोंथांमोननि न'खराव बा ओ गामि गफायाव ओ मोसौ बोरमा फिनाया माबाददि गोहोम गोग्लैयो एसे फोरमायनानै होदो नोंथां।
जोंनि गामि एबा ओनसोलफोरावबो नोंथाङा बुंनायनो बुंनांनाय बादि बिदिनो एखे रोखोमैनो ओ गोहोम गोग्लैयो। ओ सि जुनारफोर फिनाया ओ बिदिनो ओ जोंनि न'खरावबो एबा जोंनि खाथि खाला गामि। बर' गामिफोराव जोङो नुनो मोनो। ओ बिदि दाउ अमा। अ मोसा सौ बोरमा। फिसिनानै नखरखौ सालायलांनाय ओ बिदिनो जोङो औ। गासै ओ जुनारफोरखौ जिब जुनार। खौ ओ फिसिब्लानो ओ। गोबां रां खामायनो हायो बिदि नङा। खायफा ओ जुनारखौ फिसियोब्ला ओ गोबां रां खामायनो हायो आरो खायफा जुनारखौ जोङो फि ब्ला ओ खम बिबांनि जोङो रांबो मोननो हायो। बिदिनो जेरै जों ओ मोसौफोरखौ फिनानै जोङो फाननो हायोब्ला। गोबां ओ रां। खामायनो हायो आरो। ओ दाउ बेफोर। खौ फिसियोब्ला जोङो एसे। ओ खम बिबांनि जों रांखौ। खामायनो हायो। बिदिनो गोबां। फाराग दं जोंनि। ओ दाउ अमा मोसौ बोरमा बिदि फिसिनायाव। ओ जोङो। दाउखौ फिसियोब्ला ओ माइरं।
औ।
ओ ओंखाम आरि। फोर होनानै। दाउखौ जों फिसिनाय जायो। बिसोरनि थाखाय जोंओ। थाग्रा खथा होनानै होनाय जायो। जाय खौ जों गलार होननानै बुंनोसै। जायो। औ आरो बिदिनो बोरमा मोसौफोर। खौबो जोङो ओ फिनाय जायो। ओ जेरै बिसोरनोबो जोङो थाग्रा खथा होनाय जायो। ओ मोसौखौ दोननाय जायो दोननाय जायो जेरै जों गलियाव। खानानै दोननाय
औ।
जोङो सोरांब्ला दुब्लियाव
औ।
एबा फोथारफोराव लांनानै जोङो ओ गांसो जानो थाखाय ओ दोखुन्थि दोनानै दोनहैनाय जायो। बेनि उनाव जोङो ओ मोनायोब्ला जोङो बेखौ लाबोनानै ओ न'नि गलियाव जोङो खानानै दोनफैनाय जायो। ओ बिदिनो जोङो ओ बोरमाखौबो बिदिनो ओम एखे रोखोमैनो जोङो बोरमाखौबो ओ फुङाव सोराङो अब्ला जों ओ दुब्लिफोराव लांनानै गांसो ओ जानो थाखाय जोङो खुन्थिया दोनानै दोनहैनाय जायो बेनि उनाव जोङो मोनायोब्ला मोनाबिलि समाव जोङो न'आव लाबोनानै जोङो खानानै दोनफैनाय जायो आरो। अ बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमै जोङो गुबुन गुबुन जुनारफोरखौ ओ फिसिनाय जायो। जोंनि गामि एबा ओनसोल फोराव एबा न'खरफोराव
ओं
ओ आरो जोङो बेफोरखौ फाननानै गोबां रां खामायनो हायो। रां खामायनायल' नङा। ओ मोसौआ जेरै जोङो ओ गाइखेर आरि होयो आरो जोङो आबाद मावनाय बिथिंफोरावबो ओ गोबां ओ मदद होयो।
औ
दाउफोराबो जोङो ओ फाननानै रां खामायनायाव‌ जोबोद मदद होयो।
औ औ
बिदिनो जोङो गोबां जुनारफोरखौ बि दि ओ गुबुन गुब रोखोमै फिसिनानै गुबुन गुबुन ओ रोखोमै जोङो ओ रां खामायनो हायो।
औ औ
ओ नोंथांनि न'खरावबो ओ अमा दाउ फिसियो नामा बेनि सोमोन्दै आरो फंनैसो बुंबावनो हागोन ना नोंथां
औ औ नों थां फोरमायनो हागोन दाउ अमा फिसिनाया थ' जोंनि न'खरावबो गोदोनिफ्रायनो ओ फिसिबोनायखौ जों नुनो मोनबोदों। ओ दाउ अमा जों लोगोसे गोबां जोंनि न'खरावबो ओ दाउ अमा फिसिनायजों लोगोसे गोबां बेलेग बेलेग ओ गुबुन गुबुन फिसिनायखौ जों नुनो मोनो जेरैबायदिहाय ओ मोसौ, मैसो बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि फिसि ओ जुनारफोर फिसिनायखौ जों उन्दै समाव नुनो मोनबोदोंमोन नाथाय आथिखालाव जोंनि न'खरावबो बेफोर जु-जुनार जिब-जुनार फिसिनाया एसे खमायलांनो हमदोंब्लाबो दाउ अमा बोरमा फिसिनाय दा मोसौ फिसिनाय बेफोरो दिनैसिमबो ओ सोलिगासिनो ओ दाउ अमा बोरमा फिसिनायजों जोंनि न'खराबो जोबोर गोजौ फारसे एसेब्लाबो गोजौ फारसे दावगाबोनायखौ जों नुनो मोनदों। ओ बेखो- ओ बेफोरजों लोगोसेनो मोसौ बोरमा फिसिनायजों लोगोसेनो जोंनि न'खरा जौगाबोदों बेफोरखौ फाननानैनो जों गावबा गावनि ओ नांगौ जानाय बेसादफोरखौ बायनानै लानो हादों बोरमा अमा फिसिनाय फिसिनाय होननानै बुङोब्ला जों बयबो मोनथिखायो जे बोरमा अमा फिसिनाया ओ गो गोबाव जानायनि उनावहाय फिसा जोनोम होनो हायो। बेनि उनावहाय बेफोरखौ फाननानै जों गोबां रां आरजिनो हायो बेफोरबादिनो जोंनि न'खरावबो गोहोम गोग्लैनायखौ जों नु नुनो मोनदों आरो जोंनि गामि ग'फा ओनसोलावबो बेफोरखौ फिसिनानै गावबा गावनि न'खर खौ सामलाय लांनायखौ जों नुनो मोनबोदों दिनैसिमनिल' बाथ्रा नङा बे बेफोरो फिसिन बेफोरो जिब जुनार फिसिनाया गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे ओ फिसिजाथाव जुनारफोर खौ जोंनि बर' हारिनिया ओ सुबुंफोरा फिसियो बेफोरबादिनो ओ नोंथां समा बोथ' जाबोबाय जोंनिया हराबो थौबोबाय नोंथाङा जे आं नो नोंथांनि बेसेन गोसा समखौ होनानै एसेब्लाबो नोंथांनि रोंनायखौ आंनो फोरोंदों बेनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। ओ इयुनाव जाहाथे सम मोनोब्ला नोंथांजों रायज्ल ज्लायबावनो हागोन होननानै मिजिं थाबाय।
औ औ गोजोन् थों